औ-औ दानिया जों मा आयदानि सायाव सावरायगोन?
नै जोङो बर' बर'नि दामग्रा देग्रानि सायावसो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां।
औ दामग्रा देग्रा आगजुफोरनि थाखाय जोंना बरनि दामग्रा देग्रा होयोबाथ जोंहा। खाम जथास फुं।
औ एसे।
बेफोर नङा होमबा?
औ बेनो बेनो नोंथां औ खाम जथा सिफुं सेरजा बे मोनब्रै औ।
फ्रायनो जोंना नोङो बैसागु होनोबा बरफ्रा बेफोर। बेफोर दामग्रा दु देग्राजोंनो माबाग्रा।
औ बौस
फोरबो फालिबोनाय।
औ-औ आरो बरहारिमुनि सिनायथि होननानै बे जोंनि दामग्रा आख जु जोंनो होयो नङा होनब्ला?
औ-औ-औ जोंना सिनायथि। जाहैबाय
मेनलि जोंना बर'ना मोनबाना आगजु दाम उम दाम दामग्राया?
औ ।
आ खाम जथा सिफुं सेरजा जामस्रिं । नङा होमबा जाबस्रिं औ । औ । जों मैनले बेफोर बेफोर दामग्रा आगजुखौनो लानानै जोङो बैसागु फोरबो फालियो नङा होमबा नों
औ औ औ नंगौ नंगौ ।
गाहाय मेन बर'फोरनि गोदान बोसोरनि फालिथाइयानो जाबाय बैसागु फोरबो ना?
औ औ नंगौ नंगौ ।
औ ।
गोदोनि समाव जों ओन्दै ओन्दैबाथ' माने बेफोरबादि बक्स सक्सजों बारा इदि इदि बैसागु मोसानाय बा गामि गामि बैसागु फोरबो फालिनाय बेफोर माने बारा बक्स बक्स नै दानि जुगावथ' बक्स ओंखारजोब्बाय ।
औ गोदोनि जुगाव बे
गोदोनि जुगावथ' जोंना गोमनि उम प्रतेक गामिफ्रावनो जोंना दामग्रा आगुफ्रा माने थाखाजोबो । गामियाव जोङा रायजो रा जा बायना बायनानै दोनखाजोबो गासि बो आरो नो सोरनिबा न' न'खर न'खर थायोबोमोन गोदोनि समाव ।
औ बर'नि दामजु आगजुफोरा बय न'खर न'खर थायोमोन गोदोनि समाव औ सिफुं नङा बा खाम खाम नङाब्ला जथा जथा नङाब्ला गरखा नङाब्ला जाबस्रिं आरो गामिनि बाथौ थानसालिफोराव जाबस्रिङा था थारोमोन नोथां । जाबस्रिं खाम सिफुङा था थारोमोन ।
औ ।
दासिमबो थायो नोंथां दान था सिमबो सोलिगासिनो दङ जोंनि बर' धोरोमाव बर'नि बाथौआव खाम जथा सिफुं सेरजा जा स्रिङा दासिमबो दङ ।
औ । सिफुंफ्राथ' जोंना ओ माने गोदो थ' जोंना गामिफ्राव मोसौफ्रा बिराद मेरला मेरला फिसियोमोन ना गामियारि ओनसोलाव नों मोनसे न'खरावनो बार'था फन्द्रथा खालि मोसौ फियोमोन मोसौ गुमनायफ्रावबो फुंफोरखौ बाहायनाय जायोमोन
बाहायोमोन नोंगौ नोंथां लावखारफ्रा बाहायोमोन औ
बेलासि समफ्राव गोदो मोसौ गुमोबा सम समङै सुयै सुयै मोसौ गुङोमोन नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
बैसागुफ्रावबो मोसानाय दामनाय देनाय गामि गामि गामियाव गिदिंनाय गसिबो दामग्रा देग्राजो लो गे दा दामै देयै बेरायोमोन दाबो सोलियो जोंनि फोरबो फालिनायफ्राव दासि खुथु खिन्थु बांसिनानो जोंना दा बिदि न'खर न'खर हाबनाय मानायफ्रा बक्सफोरजों बांसिन सोलियो आरो
औ नंगौ नोंथां
दामनाय देनायफ्रा जोंना जाहैबाय ओरै कालसारनि प्रग्राम जायोबब्ला जोंना बेफोरखौ बाहायो दानि जुगावहाय खलसारनि जि जिखुनु जोंनि बर'नि प्रग्राम जा ब जोंना बैसागु फोरबो बैसागुनि बिदायनि बैसागु बिदायनि फोरबो फालिनाय जा बेफोराव जोंनो बादायलायनाय होनाय खौबो जोंङो जोंनि दामग्रा आगजुफोरखौ जों बाहायो जेरै बादायलायनाय होयो जोंनिया माबाफ्राव बैसागु बिदाय होनाय बैसागुआव जों बेफोरबायदि प्रग्राम बानायो एफोराव कम्पिटिसन होयो बैसागु गान खननाय बैसागु मेथाइ रोजाबनाय बैसागु मोसानाय खानाय देमसि देलाय मोसानाय सानाय बेफोरबादि माने फोरबो फालिबा जोंना बेफोर बेफोराव जोंना माने दासिमहालागैबो माने बक्सफोरखौ इउस खालामनाय जाया बक्सफोरजों माने जि दामनाय जोंना माने आखाइजोंनो दामो आखाइजों दामनायखौ जोंना एक्स खामनाय जायो जोंनियाव दाबो आरो
नोंगौ नोंथां बरनिया बरनि दामजुफोरखौनो बाहायो नङा होमबा गुबै दामजु
जोंना माने दाबो बेफोरबायदि बक्सफोरजों माबा खालामा आरो फोरबो फालिनायफ्राव जेनेबा गामिफ्राव बै साफा सानै जेनेबा जों गामि गामि ओंखारनायफ्राव जेनेबा बक्सफोरखौ बाहायबाय दानि जुगावथ नों गामि गामि अबावथो दामग्रा देग्रा आगगजुफोरखौ मोनजोबनो ना
औ औ नंगौ
दामनोबो रोंला
औ दासिम औ
सिगांनि समावथ नोङो गासैबो गामियावनो सबबो सब गामियावनो माने सोरबा खाम दामग्रा सोरबा सिफुं सुनो गोरों सोरबा सेरजा दानो गोरों बिदिनो थायोमोन सोरबा जथा दामग्रा बिदि थायोमोन दानि दानियाव माने एसे एसे खमायबाय
औ
माने मानसिफ्रा बारा सोरबा सोरबा खाम दामनो रोंला अबेबा अबेबा गामियाव खाम दामग्रा गैला खमायलांबांय अब्लाबो गोमायाखै
औ
फोरबोआव फालिनाय जायो आरो गोदो जेनेबा माबा मोनसे कालसारेल प्रग्राम जायोबा फालिनाय जायो आरो फलि माने गोदोथ' नों जों गामियावनो बाहायोमोन गामिफ्राव फोरबो जाबानो माबा माबा मोनसे बाथौनि फुजा जा बा आर'ज गाबनाय माबा गाबनाय गासिबो सब दामग्रा देग्राजों सोलिजोबो जोंना
औ औ नंगौ दासिमबो दासिमबो सोलियो दासिमबो सोलियो खमैबाबो सोलियो नों थां जोंनि धोरोमारि बाथौ धोरोमाव दासिम ओंबो बे दामग्रा आगजुफोरखौ बाहायनानै दासिमबो इसोरखौ गाबज्रियो आरो नोंथां
औ औ
उम
ओरै आरो जोंनाथ मोसानाय बेफोरबायदि दामजु' नङाबानो जोंना जाखाया
औ जोंनि हारिमुखौ जों दिन्थिनो हाया जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनो थाखायबा बे आगजु दामग्रा आगजु खौ नांथारगौ आरो नोंथां
औ औ
उम
दा बैसागु मोसानायावथ' नोङो जोंना दल नङाबा जाथ्रा
ना ओं जाया नोंथां औ खाम सिफुं खाम सिफुं सेरजा
औ
बेखौ दामनांगौ जायो
जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल मोसानायानो जोंनि दामग्राजोंसो मिलिखायो जोंनि दामग्रा जोंनि दामग्रा देग्रा गैयाबानो बेफोरो जाखाया
औ जोंनि जोंनि आरिमुखौ जों देखायनो हाया
औ औ
देखायनो आरो बेखौ देखायनो थाखाय जोंनिया दामग्रा आगजुखौ नांथारगौ आरो नोंथां आरो गोदोनिफ्रायबो ला गोदोनि बेखायनो लाखिबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां जोंनि गोदोनि जा गाहाय दामग्रा आगजुफोर बेबो जोंना दासिमबो गोमायाखै दासिमबो दङ नियावनो नाथाय बेखौ बाहायनाय नि आदब खायदाफोरा लासैनो सोलायबोगासिनो दं नङा होमबानो
सोलायबोदों सोलायबोदों सोलायबोदों दाथ' जोंना सरखारजोंबो एक्सेप्ट बानाय जाबाय जेनोखि मोनबाय दामग्रा देग्रा माखासे आगजुफोर आरो ना माने गोग्गाबोनो गोग्गानाय मोनो आरो जोंनि जाथिनि माने दामग्रा देगग्राफ्राबो बे मोनबाय गुबुन ओम माने बर'फोरनि होननानै मिथिजाबाय
औ।
जोंनि दामग्रा देग्रा माखासे आगुफ्रा
उम।
गामियाव बाहायाबाबो जोंना माने कालसारेलाव बाहायनाय जायो दानिया माने बेलेग स्टाइलाव बाहायनाय जायो आरो गोदोथ' न'आवनो जों गामि गामिनो गासिबो बर' गामियावनो सब नुजोबोमोन सब गासैबो बाहायजोबोमोन। दानि जुगावहाय माने कालसारेलावल' बाहायनाय जायो आरो बां सिनानो बे कालसारेल प्रग्राम जायोबाल' बाहायनाय जायो आरो जा अबेबा अबेबा गोजान गोजान जोंना कालसारेल प्रग्राम जायो मालाबा दाखालिबो नै गुवाहाटियाव थांबाय मोनसे जोंना बागुरुम्बा मोसानाय बेफोराव बाहायलायबाय जोंनि गामिनि गामिनि जाय जायहा दामनो देनो गोरों बेफोरखौबो लाबो लायबाय ए से। दा नै बेयाव सिनाखि मोनलायबाय जोंना बेफोरबायदि आरो कालसारेलाव जोंना बांसिन बाहायनाय जायो आरो दा। दानि गोदोनि जुगाव नों एलबामफोर बानायोबाबो बैसागुफोरनि एलबामफोर बानायोबाबो दांग्राय दायग्रा बांसिन देरखायोमोन।
जेनबा दामग्रा देग्राखौ बाहायथारनांगौ औ।
एसे बैसागुनि गानफ्राबो एसे मदार्न जाबाय नङा होमबा? दामग्रा देग्रा आगजुजों बारा माबा गैला
औ।
अब्लाबो गोमायाना गोमानानै थाङा जों बर'नि जेनेरेसन जानानै थाबाय थालांगोन बियो सिनाखि जानानै थाबाय नालाय बर'नि।
फैगौ समावबो बेखौ बेबायदिनो ला खिलांबाय थागोन नङा होनबा थां?
थागोन बे जुक जुग थालांगोन। थानायाथ' थाङा जोंना बर'नि नाम जानानै थखाबाय नालाय बे मोनसे
औ।
औवानिबो थावसा दामामोनलै जोंनाबो बै समावहाय
नंगौ नोंथां औ औ गरखा होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां बेखौ औ औवानि बानायनानै बेबो बैसागुआव बैसागु फालिनायाव एकदम नांगौ जाथारनायमोन नङा होमबानो
औ औ बैसागु मागिनायफ्राव
औ बैसागु मागियो दाबो मागियो नाथाय आथिखालाव बहाबा बहाबा जायगायाव मागिनाया एसे खम जालांनो हमबाय नोंथां
खम जालांबाय जालांबाय
औ बबेबा टाउन जायगायाव नोङो मागिनायखौनो नुनो थांनो नागिरला
औ औ आरो गोदोनि जुगावथ' जों आं नुबोनाय मथे एसे उन्दैनिफ्रायाय जोंना लामा लामाबो बेंथेनानै फैसा लाखिलायोमोन
औ नाथाय औ बेबो दं नाथाय बेयो दङ दासिमबो दङ बे लामा लामा सोनानै फैसा लाखिनाया
औ औ
उम
आथिखालाव सब एसे एसेबाबो सोलायबाय आरो
औ एसेबाबो सोलायबोबाय नोंथां औ
आरो गोदोनि बायदिलाय बेवहाय सोलिबाय थानोना दानि जुगनि मानसि सबाबो एसे बिजि जायो
औ औ सोलायबोबाय
खामानि दामानि एसेबाबो मिलायलायनो नागिरा। ओंखारलायनो हानो नागिरा।
औ।
गोदोनि जुगावहाय नों गासैबो न'आवनो थाजोबो। दानि जुगावहाय फरायनाय मानाय जोंना बेलेगाव थांनाय जायो।
औ।
सिगांनियाथ' जोंना गामिनि स्कुलावनो फरायजोबो।
औ।
बेबायदि आरो जोंना।
औ थेवबो बेफोरखौ नोजोर होनानै जायफोर दामनाय आगजुआव गोसो गोनां। दामग्रा आग्रुजों फोर गेलेयो दामग्रा आगजुजो जायफोर मोजां मोनो बिसोर दासिमबो जोंनि बर' हारिमु
दं माखासे दं जोंनि गोसो गुदुं बर' सेंग्रा आरो आइजोफोर दङ। फिसो गोसो गुदुं दासिमालागै माने गाराखै। दासिमालागै फालियो दङ जोंनि गामियावबो दङ। सानै साथामसो ओद दम माने फुरास सोर मानेत कालसारनि प्रग्राम होनबाथाय माने फरा थांखायो आरो ओमबा नोंथां औ औ औ औ। होमबा नोंथां बे रायलायखौ बेयाव दोनथ'नोसै नामा ना टायेमबो जाबाय नै
अ जागोन दे नोंथां दे ओमबालाय उम उम